खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा माबोरै दङ नोंथां?
नै मोजाङैनो दङ। नोंथाङा?
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ औ।
औ नोंथांजों दा बैसागुनि ओ मोसौनि सोमोन्दै रायलायनो सानदोंं रायलाय जागोन ना नोंथां?
औ औ औ।
औ ओ मोसौआथ' जोङो बयनिबो न'खराव थायो।
औ औ।
औ मोसौखौ जोङो गासैबो फिसिनाय जायो। मोस फोरखौ जों बांसिनानो बयनिबो न'खर न'खर नुनाय जायो आरो उम मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार। मानोना मोसौआ बायदिसिना खामानिफोराव ओ जेरै हेफाजाब होनाय जायो। मोसौआ जोंना हालुवाया मोसौ हालुवाजों जोङो हाल एवनाय जायो। हाल एवब्लासो जोङो माइखौ गायनो हायो।
औ औ औ।
आरो जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनो। गायखेर गायखेरखौहाय जोङो ओ फाननोबो हायो गोबां बिदिनो फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। जेरै मोसौ जारसिया जोंना ओ गाइखेरखौ गोबबां होनाय जायो।
औ औ।
औ आरो जोङो मोसौनि खिनिफ्राय जोङो हासारबो मोनो। जेरै बे हासारखौहाय जोङो बायदिसिना मैगं थाइगंफोराव होनो हायो।
औ औ।
औ आरो जोंना ओ मोसौहाहाय ओ मोसौनिफ्राय गाय खेर मोननाय बेजों जोङो पनिरबो बानायनानै जोङो न'आवनो बानायनानै जानो हायो आरो औ ओ आरो जोङो ओ मोसौजों जोङो गोदो गोदायहाय बांसिनानो ओ नांगोल लानानै हाल एवनायखौहाय जों नुनो मोनोमोन।
औ औ।
औ आरो दानि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनला।
औ औ।
औ ओ गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ मोसौदो हाल एवनायखौ बांसिन फोथायोमोन। जेरैहाय माइफोरा मोजां जायो मोसौजों हालेवोब्लाथाय बिदि होननानै जोङो फोथायोमोन आरो नाथाय थेवबो दानि जुगावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मो ओ टेक्टरजों हालेवबाथ' माइफोराबो मोजां जाया। आरो गायग्रा हायाबो मोजाङै गुरै जाजोबा।
औ औ।
औ ओ आरो जोङो मोसौखौ बोसोराव जोङो खनसे थुखैनाय जायो आरो
औ औ।
औ बर'आ हालेवनानै जाग्रा हारि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'आ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों। मोसौ नङाब्ला हालेवनानै जानो राहा गैया जायनि न'आव मोसौ गैया बिनि न'आवहाय माइनावबो गैया होननानै सानो।
औ औ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
औ
औवानि मा रायदोंजों सानसे सिगाङावनो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय दिग्लि लेवा बाब्रिखब मोखोना बिबार माखासेखौ मोनफा मोनफा खनसायनानै बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि उखुम बेसानि खनायावहाय लो दोंफा दोंफा थुनाय जायो आरो हिसानसालि मोसौ गलि आरो लांगोनायावबो बिदिनो थुनाय जायो।
औ
औ बिनिफ्राय सान्द्रि एबा दनायाव लाव फान्थाव हालदै हाफ्लेना लानानै सबाइ एवनानैबो लादेरो आरो मोखोना एबा थाराय गाज्लिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय हगारनानै दैमा एबा दैसायाव जोङो मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो। मोसौफोरखौ होलांनायाव हाफ्लेखाना लानाय लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो मोसौफोरनियाव सास्रि सास्रि दिग्लि लेवा एबा थाराय गाज्लि एबा मोखोनानि लावथिजों जोङो बुयै बुयै मेथाइ खनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानै जोङो गान खननाय जायो आरो
औ
गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिदिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैहोयो। बर'आ फोथायोदि बैसागुआव मोसौ थुखैनायाव दिग्लि लेवाजों बुयोब्ला मोसौनि सानाय सुनाय बेराम दुमाल जानायफोरा खारो होननानै फोथायनाय जायो।
औ औ
औ मोसौ थुखैखालि गामिनि रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गामिनिफ्राय मागिनो फैनायफोरजों फैफानायफोरखौ एबा ओ गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय ओ लामा गाथेनाय जायो आरो बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो गामि गामि आरो जोङो ओ बेराम आजार खारो होननानै बेहाय जोङो ओ गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ जानाय जायो जेरै जोङो थालिर फस्ला बेसर दाबा खार' खानदाय बिजौ लाफा सायख' दिंखिया जोङो बेफोरखौहाय जानाय जायो औ
नोंथां जोङो आङो मा होनो एखौ मोसौनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां फोरमायलायसै नोंथां औ
नै जों मोसौनिफ्राय माने गाइखेर मोनो ओमफ्राय मोसौनिफ्राय जों हासारबो मोनो नङा होमबा मोसौ गायखेर जोङो औ मोसौ गाइखेरजों जोङो नै बाटार बा माबा पनिर बिदि बानायनो हायो आरो दा आथि
औ
खाललि मुगायावथ' मानसिफोरा माने नै ना बेदर जानायखौनो खमायलांबाय बिदिनो गाइखेर गाइखेर लोंनाय बा पनिर बानायनाय बेफोराव माने बुहुद माने इनकाम खालामनो हायो गाइखेरफोर फाननाय बा पनिर बानायनानै फाननाय बा अबेबा दखान फोराव हैनाय बिदिजोंनो माने बिराद फैसा खामायनो हायो आरो दानि आथिखालनि मु बो जों बिदि बिदि नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां
औ औ ओमफ्राय बे गाय बे बे गाइखेरजोंनो जोङो दा नै मेथाइफोर बानायनाय बिदिनो काला गननो रसमलाय बिदिफोरखौ जों बानायनो हायो आरो जों आरो बिदि माने इनकामनि थाखाय न-नङाबाबो जों न'आवनो माने जोंना गाइखेरफोरनि गाइखेरफोर लोंनाय बा पानिरफोर जानाय माने गाइखेर लोंनायाव जोंना माने ओ
औ नोंथां
औ औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
ना
औ
गायखेर लोंनाय गाइखेर लोंनायजों माने जोंनिया माने बिदिनो प्लेनफोरखौ माने मोजां जानाय बिदिनो होननानै बा फरायनाय फरायसा गथ'फोरनि थाखाय माने मोजां होननानै मिथिनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो पनिरखौबोथ' जों नै न'आवनो बानायनानै माने इनकामनि थाखाय नङाबाबो माने जोङो न'आवनो बानायनानै माने जानो हायो पानिरफोरखौबो औ औ ओमफ्राय बिदिनो गोबोर हासारखौथ' जोंनो माने गासिब गासिब मा गासिबो माने बिदिनो ओ आबाद मावनायाव नांगौ जेरै दा बिफां गायनाय बा दा जेरै नोंथाङा होनबाय बे माइ गायनाय बेफोरावबो माने गोबोर हासार जोंनो नांजोबगौ जे माने बिबार गायनाय बेफोरावबो माने जोंनो गासिब न' लिरनाय ओ आ आथिखालनि मुगायावथ' बारा हानि न' थाला थेवबाबो जोंना माने न' न' लिरनायाव माने गोबोरखौ नांथारगौ होननानै जोंनो माने नुनो मोनो आरो माने बिदि बे गोबोर थाबासो माने गोबोर थाबासो माने न'खौ माने गोथार हिसाबै माने ओ गोबोरजों लिरबासो माने गोथार हिसाबै माने
औ
सनाय जायो आरो साननाय जायो नङा होमबा औ ओमफ्राय बिदिनो गोबोरजोंबो जों खामानि बिदिनो मावनो हायो आरो जेरै बिबार गायनायाव जोंनो गोबा हासार नांगौ ओम
औ
न' लिरनायाव जोंनो नांगौ ओमफफ्राय बिदिनो बिफां- लाइफां गायनाय बिबाराव हासार हिसाबै जोङो बा जोंनि न' ख'नायाव बा लांगोनायाव माने बारि खैजा आरो बिदियाव माने गोबोर हासार बिदिनो ज' खालामना दोननाय जायो ओमफ्राय बिदि बिदिजोंनो जोङो माने लानानै बा फोरान फोरान बे फोराननानै ओमफ्राय जोङो माबा दा जेराव नांगौ माने जेराव बिबारफोर गायदों मा बेफोराव माने जोङो हैनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। नोंथांमोननि न'खरावबो मोसौफोर बिदि दङ नामा बा मोसौ जारसि बिदिफोर माने जेराव माने मोसौ जार्सिजोंथ' जों मिथिनो मोनो आरो दस लिटार बिदिनो गाइखेर मोनो ओमफ्राय बेजोंनो जोङो इनकाम खालामनो हायो बा दैलि इनकाम खालामनो हायो। हायो आरो मोसौ जारसिफोर थाबा खिन्थु बिदि इनकामल'जों नायब माने बे मोसौ जसे थाबा जोङो माने बिराद सामलायनोबो नांगौ। ओमफफ्राय बिदिनो जोङो माने बिनिफ्राय माने जों इनकामखौबो मोननो हायो आरो दैलि इन हिसाबै नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। औ जोंनावथ' बिदि जारसि मोसौ गैया नोंथां।
औ औ औ।
औ।
औ औ।
आरो जोङो मोसौनो थानो थाखाय जोङो जायगाफोरखौहाय मोसौ गलि खौ जोङो मोजाङैहाय
औ -औ -औ- औ -औ बेनि औ म बे मोसौ गुलियावबो जोङो माने बिदिनो फुजाबो होनाय जायो माने ग फाल फुजा ना मा होनो बेखौथ' मिथियो दा नोंथां? गपाल फुजा औ- औ औ जेराव मोसौ गलियाव माने जोङो बे फुजा हिसाबै होनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां। औ नोंथां लोङा मोसौ फिसियोना नोंथां?
हा
नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौ फिसियोना नोंथां?
औ - औ फिसियो ओमफ्राय जोंनाबो दं औ जोंनाबो दंमोन आरो दा ओमफ्राय नै न'खरनि मानसि फा माने बिदिनो सामलायनो एसे खस्थ' जायो होननानै बिदिनो फानबाय आरो
औ नोंथां।
औ।
फिसिनाना लानो हायोब्लाथाय
अ मोजां औ न'नि थाखायबो मोजां माने बिदि गाइखेर लोंनोबा गाइखेर फाननो बा इनकामनि थाखायल' नङाबाबो माने न'नि थाखायनो मोजां आरो
औ नंगौ नोंथां जोङो आरो फुङावथ' गासैबो साहा लोंनाय जायो
औ स औ।
ओ न'आव मोसौ थायोब्लाथाय जोंहा बे गाइखेरजोंनो साहाखौ फुदुंना लोंजायो।
औ औ
औ नङाब्लाथ' जोंहा मोसौ गैयाबा जोङो गुबुननिफ्रायसो बायनानै लाबनांगौ
औ औ औ नोंथां औ हुम। दे होमबा नोंथां जोंनाबो नै समा जानानै फैबाय।
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोनबाय नोंथां।
जोनबाय अ नोंथांनिसिम माने नोंथांनिफ्राय बिदि माने खोथा मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय उनाव आरो लोगो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय औ औ औ गोजोनथ
औ।